नोंथां खोनादोंना
हेलौ नोंथां
उम होनबा बे समाव ओरैनो दं नै
ए
बिदिनो जिरायबाय थादों।
औ जाखांनानै
उम
औ जाखांनानै ओरैनो गोलांबाय आंबो
औ
उम
जानाय लोंनायनि सोमोन्दैनो दसे सम जों रायज्लायनोसै नङा होमबा
अ राय्लायजागोन नोंथां दे हबा नोंथाङा बुंलां बुंजेन दो नोंथां
उम जोंनि गामियाव ओ बिदिनो फुं बेला जोंनि जानाया आदारफोरखौ जों
औ
ए जानाय आदार नाबाथ' जों थांनानै थाया होनबा
औ
देहाया बोलो मोनो सक्ति मोनो आरो जोङो खामानिफोरबो मावनो हायो आरो जेरै दै हाबाथ' जोंहा जेबो जाया बेनिखाय जोंनो दैया गोनांथि जायो
औ
जाया जेरै दुगैनाय जि सुनाय आरो बिदिनो बायदि बायदि खामानिफ्राव जोंनो मा नांगौ दै नांगौ
औ
अब्ला नोंथांनिफ्राय फंनैसो बुंदो जानाय लोंनायनि सोमोन्दै
अ बिब्दिबा नोंथां आङो ओरैनो सुंद'यै बाबो एसेबाबो आं फोरमायलांनोसै नोंथां जानाय लोंनायनि बादै औ जानाय लोंनायनि बादै एसेबाबो बुंलांसै आं नोंथां जेनेबा जानाय लोंनाय नङाबाथ' जोङो गासिबो जिब जुनार दाउसिन दाउला गासिबो थांनानै थानो हानाय नङामोन। नङा होमबा औ जों जोंनि देहानि थाखाय जोङो जाग्रा आदारखौथ' जों जाखानांखागोन लोंग्रा दैफोरखौथ' जोङो लोंखानांखागोन जेरै दै नङाबानो जोङो गासिब जिब जुनार दाउसिन दावला‌ मैगं थाइगं गासिबो हाग्रा बंग्रा थांनानै थानो हानाय नङामोन नङा होमबा नों थां ओंखायनो जोंनो दै होननाय दै बुस दैखौ जोंनो नांगौ आरो दैयानो जोंनि गाहाय गुदि दै नङाबा थ ब्ला जोङो रावबो थांनानै थानो हाया जोङो मेगं थाइगङाव बाबो जोङो दै नांगौ जोङो जिब जुनारनो बाबो जोङो दै नांगौ दै नङाबा जों राव बबे बुहुमाव थांनानै थानो हानाय नङामोन
दंफां लाइफां
दै औ गासैबो दंफां लाइ फां जिब जुनार गासिबनोबो दै नांगौ जायो जायनि जाहोनाव दै नङा जों रानथाब खुथाब मा बोरै जों थांना थानोमोन दै नङाब्लानो जोङो माने ओ थै-थै थैजोबनांगौमोन आरो
खामानिया जाया आरो ना बे दै गैयाबा जोंहा खामानियानो जानाय नङा आरो
औ ओंखाम जा
जेरै आबाद खालामनोबाबो जोंनो मा नांगौ दै नांगौ नङा?
औ औ
दैयानो जोंनि गाहाय गुदि आरो दै नङाबा जोङो रावबो थांनानै थानो हानाय नङामोन आरो दैयाथ' जोंनि जायगायाव दैमानिफ्रायबो मोनो अखा हादैनिफ्रायबो मोनो दंग' जाम्फैनिफ्राय मोनो। जेनेबा दैया फुमुगनिफ्रायनो गयो आरो बे फुमुगनिफ्राय गब्लानो जोङो बे दै बुस्थुखौ जोङो मोनो आरो बेजों जाम्फै जामला थाङो। थांनानै दैमा दैसा जेरै गोलोमसाव जोबगोन बेनि उनावसो जोङो दैज्लां समावबो जोङो माइ दै गायनो हायो आरो दै नङाबाथ' थ' जों गासिबो खामानिखौनो मावनो हानाय नङामोन नङा होम्बा नोंथां?
औ जों गोदोनि दिनावथ' जोङो दै जानायखौ उम
दै नङा मोनबाथ' जोङो माइ गायनोबो औ दैखर दंखल बेफोर बायदिनिफ्राय जोङो दै बख'नानै जोङो औ लोंनो गोनां जायो। ज दैखौबो जोङो ओरैनो जानला मानला लोंब जानाय नङा दैयाव गोबां बिबांनि बिजानु थायो बिनि नि थाखाय जोङो लोंनाय दैखौ जोङो जेब्लाबो फिल्टार खालामनानै लोंनो गोनां जायो औ। फिल्टार खालामनानै लोङाब्ला जोङो
लांथां जों दै गुदुं लोङोबा जों
औ
औ
बेनो
औ
खोनादों ना?
औ दे बुंलांबाय था
औ
औ हेल' दे बुंलांबाय था
औ
अ लोंनांगौ लोंनांगौ बिनि सोमोन्दै दा मिथियोब्ला फंनैसो बुंनो हागोनै जोंङ दैखौ सानफ्रामबो डाइरेक्टै आथिखालावथ' जोंहा बिदिनो दै दैखरनिफ्राय दै दैखरनिफ्राय दै लोंनायाथ' एसे खम जाबायनोसै आथिखालिनि मेचिननि जुग जाबाय
औ
जों मेसिननिफ्राय माब्लाबा जोङो पाइपनिफ्राय बेयो
औ
मोजां
औ जोङो दा दैखौ ओ जोङो देहा मोजां लाखिनोबा जों जेब्लाबो दैखौ ग्लब ग्लब फुदुंनानै नैजि थामजि मिनिटसो जोङो ग्लब ग्लब फुदुंनानै जोङो लोंनो नांगौ मानो बा दैयाव गोबां रोखोमनि बिजानु थायो बेनि खार'नाव जोङो। दैखौ फुदुंनानैसो लोंनो गोनां जायो जोंनि देहायाव माबा मोनसे बिजानु थाङोब्लानो औ आंनिया मायबा प्रसेस जागासिनो आं नोंनो हरनाया औ बे प्रसेसानो जागासिनो आंनियाव माबा रायलायनो हाया तास्क खालामनो हाया जादों
दा बेखौ ओ रायलायोब्लाबो माने खामानि होनाय नङा बायदिसो मोनदों आं थारमाने
उम
दे वब्लाबो जि मिनिटखो थाथ'नाय थारनोस नङा होमबा औ थारमाने जोङो दै गुदुंखौ जोङो
देहानि थाखाय लो फुदुंनानै लोंनो गोनां जायो जोङो दैखौ ओरैनो फुदुङा लासिनो लोङोबा जोंनि देहायाव बिजानु थाङोबा बेमार खामार जानायनि समभाबना थायो आरो ओंखायनो जोङो दैखौ ग्लब ग्लब फुद दुंनानै गुसु खालामनानैसो हायोबा लोंनो नांगौ आरो
लोङो औ
औ उम नङाबा जोंनि देहायाव गोबां बिदिनो टाइफयद गुजुनाय खिनाय बायदिसिना रोखोमनि जोंनियाव बेमार सोमजिनो हागौ बेनि थाखायनो जोङो दैखौ गुदुं खालामनानै गुसु खालामफिननानैसो जोङो लोंनो गोनां जायो आरो औ
लोमजानाय साजानाया दैनि थाखायबो जायोना नङासै
औ औ लोमजानाय साजानाया बे दैनि थाखायनो जायो आरो जेरै आइरन गोनां दैजों दुगैयोब्लाबो जोंनि देहाया माननाय जायो बिगुरनि बेराम जायो आरो दंग' जाम्फैनि दैजों दुगैयो ब्लाबो जोंनि मोदोमाव मानलु मानला बिगुरनि बेराम जायो बेफोरबायदिनो अनेकथा रोखोमनि
उम
जोंनि देहायाव ओ मोजां दैजों दुग गैयाबा बेमार खामार जानायनि सम्भाबना फैयो आरो
दे नोंथाङा मा मा जानायखौ मोजां मोनो दे जों सानफ्रामबो ओंखामखौनो जायो नङासै?
औ ओंखामखौनो जायो जों ओंखाम नङाबाथ' जों थांनानै थाया जोङो खामानो जोंनि गाहाय गुदि ओंखाम होननानै जों बुंनो नांगोन आरो ओंखाम नङा बानो जोंङो थांनानै थाया जेरै बेलेग-बेलेग जायग गायाव रुटि-रुथि जानानै थांनानै थायो जोंनि बे आसामाव जोङो ओंखाम जानानैनो जोङो जिउ खुङो औ
उम अब्ला नोंथां ओंख ओंखामनि बाहेरा मा माखौ जानो मोजां मोनो दे फंनैसो बुंनो हागोन जेरै ओंखामखौ जों सानफ्रामबो जायो आरो बेनि अनगायै
औ फिथाइ सामथाइफोरबो जानानै मोजां मोनो बिदिनो थाइजौ फिथाइ जानानै आं बिराद मोजां मोनो आरो माने थाइजौ थाइसे मोनजादोंबा देहाखौ थाजिम मोनो आरो बेफोरबायदिनो आङो थाइजौ माने थाइजौ बोथोराव आङो थाइजौखौनो साबसिन आंनि आं खायद' हिसाबै आङो जायो आरो।
अब्ला नोंथांनि न'आव मा मा बिदिनो जानाय आदार ओ गायजादों बा दङ बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन।
अ दा
बायोब्ला जोंहा मा जायो बाजारावथ' जों रोखोम रोखोमनि मैगं थाइगं मोनो मोजां मोजां
औ।
जों बे बाजारनि मैगंखौ जाबाय थायोबा जोंनि देहाया मा जायो बिनि सोमोन्दै बुंनो हागोन।
औ दा आंनि न' खराव दङ आलु दं ओ बिदिनो खांख्रि खला दं ओमफ्राय खुमब्रा दं जोगोनार दं बेफोरबायदिनो ओं गोबां इफोरबायदिनो मैगंफोर दङ आरो थिग दा गोखा खेरेला बेफोरबो दङ आरो। दा बेफोरखौनो जोङो दा दैज्लां समाव ओंखामजों लोगोसे बेफोरखौनो भाजा एवनानै जोङो जानानै थांना थायो आरो।
औ।
बेफोरबायदिनो जोङो ओ औ।
जों ओ अब्ला जानाय जानाय लोंनायनि सोमोन्दै दसे सम सावरायबाय दा दसेनि उनाव जोङो आरो बेलेक टपिक लानानै रायज्लायबावनोसै नङासै।
औ नोंथां होनबा दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोन दोनथ'नाय जाबाय नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ गोजोन्थों।